औ खोनांदों, नोंथां नोंथाङाबो खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां ओं होनबा दा जोंहा दैबाना जानाय, बा दैबाना जानायाव खहा जानाय, बेफोरनि बागै सावरायनो
औ औ दे जागोन नोंथां।
नोंथाङानो मिथिखायो दैबाना जाब बा मा मा खहा जायो नङा होनबा जोंहा बे जाबा गोबां खहा जायो जेनेबा जोंहा ओ गोबांथार बिबांनि दैबाना खहा दैबाना जायोब्ला न' बांबो जोंना लोमो नङा होनबा नोंथां नबारबो बुखारलांलायनाय जायो बेयाव जोंहा न' बां लुब्रब खारलांनाय होनबा जोंहा गोबां ख खहा जायोना न'खरनि माखासे सम्प थि बेनो खहा जाजोबनाय बायदि जायो
औ नोंगौ नोंथां
न' बां बुखार लांजानाय जायोबा बेयाव जोंना गोबां थायो गोबां बुस्थुफोर थायो जेराव न'खरनि सम्पथि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जोंना बेयाव फरायनाय लिरनायनि मा खासे गोनां गोनांथार मुवा बेसाद नांगौ जानाय बेफोर गासिबो थाजोबो नङा होनबा दा बेफोरो बुखारलांजायो बा जोंहा जेबो राहा गैयि बायदि जानानै थायो नङा होनबा बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखु दुखुनांथाव बेफोरबायदि जायो आरोना आ दा जेनेबा दाथ' दै बानाया बांद्राय एसेबां मानि‌ बिदिबो जाला जेनेबा जोंनि जायगायाव जोंनि ओनसोलाव आरोना जोंनि जायगायाव खिन्थु गुबुन बेलेग जायगा बेलेग माबायावहाय नुनो मोनो आरो ना गिदिर गिदिर देबाना जानाय दासिमबो दा ओरैनो नोंथांमोननि बेफोरबायदि जेनेबा गिदिर गिदिर दैबाना जाफेरबाय नामा नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां औ नो नोंथाङा बुंलांबाय जोंहा दैबाना जायोब्ला गोबां खहा जायो होननानै
औ
जोंहा बेफोरबायदि दैबानाखौ जोङो जेब्ला उन्दै सम अब्ला जोङो नु दोंमोन अब्ला माने गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन
औ
जेब्ला जोङो फरायसालियाव थाङो अब्ला बै दै बानायाव बा बे जि दैसा बा दैमा बेयावहाय माने दालांबो गैयामोन
औ
नि दालां बा औवानि दालां बानायनानै होयोमोन जेब्ला दैबाना फैयोमोन अब्ला बे दालाङा बुखारलांनानै गैया जायोमोन अब्ला जेब्ला फरायसालियाव थांनो गोनां जायो अब्ला माने बे दैखौ एसे दैबाना जाफुंहांनायावबा बारसोमनानैबाबो थाङोमोन सोरनियाबा ओ फरायसालियाव गानलांनाय गस्ला सि्कार्ट बायदिफोरा सिजोबोमोन आरो बिजों लोगोसे सोरहाबा आनजाद थायोब्ला आनजादनि ओ दाद बाख्ला बायदिफोरानो गोजावलांनाय बेफोर खौ नुयोमोन बिदिनो साइकेलफोरखौबो साइकेल जुदि बारोबा साइकेलखौ गोजावलांनाय बुखारलांनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो फरायसालियाव थाङोब्ला ओ बांद्राय बारनो हायि बेफोरबायदि जायोब्ला ओ गोजान लामाजों जों बा ओ थांनो गोनां जायोमोन गोजान लामाजों गिदिं गिदिंनानै फरायसालियाव थांनो गोनां जायो जायोमोन जोंहा औ दैबाना जायोब्ला जोंहा फरायसालियाव थांनायावबो गोबां असुबिदा जानायखौ जोङो मोननो हादों बेबायदिनो जाय दैसानि खाथियाव बा जि दैमा दङ बिनि खाथियाव न' बां लुनानै थायो बेफोरावहाय माने गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों खायफानि ओ गिबियाव बारि बागान फोरा बुखारलांदों बिफां लाइफांफोरा खुरखानानै गुगालांदों आरो बिदिनो खायफानि न'खराबो माने न'सुंसेसिम सहैनाय लोगो लोगो बिसोरो माने गावनि माल माथा लाइ लथरखौ लानानै गुबुनाव थाहैनो गोनां जा दों गारनानै गावनि हा हु न' बांखौ गारनानै बेफोरबायदि थासारि खौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां माने खायफा खायफाया माने दै बारफुबाय थानाय समावनो दै बानाया देरनानै होयो बेखौहाय माने खायफाया जिउबो गोमानायखौ खोनानो मोनदों माने बारफुबाय थानाय दैयावनो गोजावलांबाय बेफोरबायदि जाबाय बेफोरबाय दि जाथायखौ माने दै बानानि गेजेरजों जोङो जानायखौ नुनो मोन्दों आरो आरो नोंथाङा बेफोरबायदि जाथायजों भुगिनो गोनां जादों नामा
औ ओरैनोथ' नोंथां आं ओ बांद्राय आंनि मेगनजों बेफोरबायदि जाद्रायनायखौ आं नुवाखै नोंथां ओ अब्लाबो जेनेबा बुखारलांलायनाय सोरबा मानसि बुखारलांलायनाय बेखौ आं नुनो मोनासै नोंथां खिन्थु जोंनियावबो बेबायदि जेनेबा दैबानाया जायो नोंथां जोंनियावबो मोनसे ओ दासिमबो दङ औवानि दालां बिदिजोंसो बारो जोंहा जेब्ला गिदिर जायो बे दै बानाया माने बे दालाङा बुखारलाङो आरो ना नोंथां अब्ला जोंना हान्थिनायनि ओ जेनेबा हान्थिनो थाखाय खस्थ' जायो बे जोंना मोनसे दुइ दैसा बा दैमा होनो जेनेबा बिदि दं बिनि खा खाथिजों न'फोरबो दङ बे खाथिनि न'फोरा लोमजोबो आरो ना नोंथां ओरैनो न' बुखारनाय बिदिया जाहैखाय खिन्थु लोमफैनाय बियो जादों आरो ना नोंथां ओ जे बिसोरो जेनेबा ओरै जे बे दैनि खाथियाव जानाय न' नङा बेबायथिं थाफैलायनाय जेनेबा जेनेबा दाउ अमा बेफोरखौ फिसियो ना दाउ जेनेबा माबादेब अमाफोर बेहाय जेनेबा गुबुनथिं दोनफैथ'लायनाय बेफोरबायदि जाबाय आरो ना नोंथां ओ सिगांनि समाव आं खोनादोंमोन बेसेबांबा गिदिर दैबाना जानाय खाथियावनो आरो ना नोंथां
औ औ
बे खाथियावहाय बे ओ हा खुरखा जोबलायनाय न' बां ओ खुरखा जोबनाय बुखार लांजाजोबनाय ओमफाय बिसोरो बेबायदि जाबा बहुत दुखुनांथाव जायोना नङा होमबा नोंथां जेनेबा हाबुखार हा खुरखा जाबाय न' बांं बुखारलांजाबाथ' थानो थाखायबो जायगा गैला बहुत थागोन बबाव मागोन बिदि जालायनायखौ आं नु आरो ना नोंथां ओ खिन्थु आङो आं जेनेबा नुदों माने ओ बिदिनो आं आंनि मेगनजों नुवाखैब्लाबो आं माने माखासे ओ मबाइल जेनेबा माबानि बिजोंआव नुदों आरो ना जेनेबा औ ओमफ्रायो जोंना दैबाना होनोबाथ' बुहुद माबा जायो खहा जायो जेनेबा हा गिसि गानाय बेफोरथ' जाख खायो नङा होनबा दैबानाया आरो माखासे आबाद बेफोर खौबो खहा खालामलाङो ओ फुलुं फैनानै खोबलाङो बा बा बिदिनो बिफां लाइफांखौ माबा माने दैबानाया ओरैबायदि गोहो गोरा जायो नङा होनबा नोंथां न' बांं मोनसे न' बांं मोजां बुखारलांनाय बिफां लाइफांखौ बु खारलांनाय ओरैबायदिखौ गोहो गोरा आरो ना बियो माने बेखौ जों हम थानोबो हाखाया नङा होनबा नों थां माने गासि खौबो खहा खालामलांखायो आरो बियो दा दैबानाया ओम आंथ' आंनि मेगनजों बांद्राय एफाबां मानि गिदिर जानाय दैबानाखौ नुवाखै अब्लाबो आं फिसा फिसौबाबो नुबोबाय आरो
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा मेगनजों नुवाखैब्लाबो खोनानो मोनबाय बेफोरबायदिखौ जोङो नोंगौ ओ जोंहा गोबां दैबानानि गेजेर जों जोंहा गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो माने दैबाना जानायावबो ओरै बायदि माने जि लामाजों बियो बोहैलांदों बे लामाजों बेयो मोनसेजोंनो माने थांनायखौ नुनो मोना माने बिनि लामाया फिसा जानाय लोगो लोगोनो बियो गावनि लामाखौ सोलायनानै गुबुन लामाथिं बियो आरो माने हाखौ खुरखानानै
औ
सुबुं फोरनि बा मानसिफोरनि न' बां बारि बागान बायदिफोरखौ खुरखानानै लाङो बेफोरबायदि जाथाय खौ नुनो मोनो जोंहा दैबानाया गोबां जानानै बेफोरबायदि खहा खालामनायनि जाहोन होनोब्ला जोंहा सुबुं बा मानसि खौनो जोङो बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोंहा दैसाबा दैमानि जिङाव थानाय बिफां लाइफां फोरखौ गोबां सुबुंफोरानो दान फायो दानफायनानै माने बे हाया जेब्ला बिफां लाइफां गैया जायो अब्ला बे हाया गुरै जानानै माने गिसि खानो था खाय जोबोद माने गोरलै जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ
ओ बिनि दायनिगिरिखौ माने सुबुं माहारिफोरखौ जोङो बुंब्लाबो माने खहा जानाय नङा मानो होनोब्ला सुबुं माहारिया सो बा मानसिफोरासो बिफां लाइफांफोरखौ दान फायो नालाय बेनिखायनो जोङो बे दैबाना जानायफोरखौ बा हा खुरखानाय गिसिखानायखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो गोबां राहा लानो हायो जेरै जोङो दैसा बा दैमानि जिङाव औवा बिफां गायनाय बा जि बि फांफोरा माने रोदाया ओ हायाव मोजाङै माने रोजोब थाङो बेफोरबायदि बिफांफोरखौ माने दै फिसाबा दैमानि जिङाव गायनानै दोननां दै बाना जानायफोरखौ बेफोरनि गेजेरजों एसे एनै जोङो दै बानाखौ लाखिनो हाया थेवब्लाबो जोङो माने जोंनि हा बायदि खहा जानायफोरखौ जोङो एसेबाबो जोङो होबथानो हा गोन होननानै आं सानो आरो औ जोंहा बेबायदिनो गुवाहाटि नोगोरमाफोरावबो जोङो बेफोरबायदि नुनो मोनो जोंहा नोगोरमायाव गोबां माने दैबानानि जाथाया गोबां जायो जोंहा नुनो थाङोदि एसे एनै अखा हायोब्लानो लामा सामा न' बां लोम सावनाय बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनो गारि मथर बायदिफोरा माने लामाजों हान्थिनो जोबोद गोब्राब जायो माब्लाबा सासे डक्टराबो मोनसे हस्पिटालाव थांनो थाखाय गोबां भुगिनानै थांनो गोनां जायो सासे फरायसाया गावनि फरायसालियाव थांनो थाखायबो बियो माने गोबां जेंनाजों भुगिनानै थांनो गोनां जायो आरो बेबायदि बिदिनो जोङो माने नुनो मोनदों दि बेयाव दसेनि थाखाय नाव नि रिपिद' बानायनाय बेफोरबायदि खौबो जोङो नुनो मोनदों बेफोरबायदि माने जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो दैबाना जायोब्ला आरो जोंहा बे फोर जानायनि जाहोन होनोब्ला जोङो सुबुं माहारिखौनो होननो नांगोन
औ नंगौ नोंथां
जोंहा गुवाहाटि नोगोरमायावबो गोबां सुबुंफोरा माने दै थांनायनि लामाखौ माने गाव गावनो ओ गैया खालामनानै लादों ओ गोबां गिदिर गिदिर न' बां लुथेदों आरो हला हलि बि गोथौ माने दै थाग्रा जायगायावबो न' बिल्डिं बायदिफोर लुनानै लादों आरो जोंहा ड्रेन बायदि नालाफोराव माने गोबां दाखोर जाला गारनानै माने दै थांनायनि राहाखौ माने गाव गावनो गैया खालामनानै लादों आरो बेफोरबायदिखौ जोङो नु नो मोनो आरो नोंथाङा मायबाफोर बुंनो सानो नामा
औ ओ बुंनाय माने नोंथाङानो बुंलांजोबखांबाय जेने बा गुहाटी बायदि नोरमायाव मानि थाखाय जायो बे फोरो ओ जोंनाथ' बांसिन बेबायदि दबा दबा थालायनानै बिदि माबानाय जाया खेबसेनो दैमा बा दैसा बिदिनो खेबसेनो हुर फैनानै बिदिसो जायो नङा होनबा नोंथां माने जोंनियाव बिदिनो खेबसेनो लोमस्रावनानै एकदमबारे माबा जानाय बिदियाथ' जाया जेनेबा जोंना जाद दैमाबा दैसा बेजोंहाय फैनाय बा मा बा मा जेनेबा गोथौ हाखर बिसोर उसिनानै जानाय बिदिखौसो बांसिनै नुयो नङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ
थि नोगोरमायाव हाखर गैयाबाबो बा माबा मोनसे गैयाब्लाबो ओरैनो गाव हारसिंनो एसे बिबांनि अखा हाबानो गो दैया जमा जानानै बा गोबां थाबायनो हालायि थांलाय फैलाय खालामनो हालाय बिदि जायोना बेफोरो गावसिनि थाखायनो जायो ओंखायनो गावसो बानायनानै लानाय नोंथाङानो बुंदों नोंगौ नोंथां ओ माने गाव गावनि थाखायनो जेनेबा दै बेयो दैया थांनो गै लामा गैला नालाय बेनि थाखायनो जमा जानानै बिदि दुख ख्रांनाय फैयो आरो ना बे दैया जेनेबा लोमसावो औ नंगौ नोंथां आरो नोंथां बुंदों ओ जेनेबा जोंना बे दैमा जेने-जेनेबा दैमा दैसा जोंनि बेयाव जा बिफां जोंहा गायि जा रोदा मोजाङै रोजोब जानाय बिफां गायनांगोन बेसोर गैयिनि थाखायनो हाखौ गिसि गाहोनानै बा गिसि गाहोयो बा दैबानाया बिदिबा सा मोजाङै साब बिनि माबा मा होनो गाखोलांनो मोजां जायो आरो ना नंगौ नोंथां बेबो सैथोआनो ओ जोंहा बिसोरबायदिनि थाखाय ओंखायनो हा गिसि गानायाबो बांसिनै जायो बेनो आंबो बे मिथियो आरो नोंथां
औ औ दे बिदिब्ला जोंहा दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै
औ औ नंगौ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां